हेल' नोंथां।
हेल'।
औ खोनादों ना नोंथां।
औ नोंथां खोना दङ।
औ खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथांनिसिम गोजोन फुंबिलि नोंथां।
गोजोन फुंबिलि नोंथांनिसिमबो। ओमफ्राय नोंथांजों जे जोंनि मिथिंगायावनो मोननाय माखासे मुलि हारिनि लाइफां बा बिफांफोर बिनि सायाव नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथां सावरायजागोन ना?
औ जागोन नोंथां दा नोंथाङा आंनो जेन'बा जोंनि मिथिंगायाव मोननाय माखासे लाइफां आरिनि मुलिफोरनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां? अब्ला नोंथाङा फोरमायग्रोदो दे नोंथां।
जागोन दे नोंथां। दा जोंहा मुलि हारिनि लाइफांफोर बुङोब्ला जोंहा जे मिथिंगायावनो मोननाय। माखासे लाइफांफोर दं जायफोर लाइफांफोरखौ जायोब्ला बा बेफोरखौ जों बाहायोब्ला जोंनि देहाया माखासे मुलाम्फा मोनो आरोना नोंथां। जोंनि देहायाव जानाय माखासे बेमार आजार बेफोरो जानगारलाङो। थिग बेबायदिनो बेफोर लाइफांफोरखौ जोंहा बांसिनानो मा हाग्रा ओनसोलाव मोननाय जायो आरो नोंथां। जाय लाइफांफोरखौ जोङो आबाद मावनाय जाया आरोना नोंथां। आबाद मावाबालानो बेफोर लाइफांफोरा गाव हारसिङैनो रज'नाय मोनसे लाइफां। बेफोरनि गेजेरावनो आं बुंनो सानदों जे ओ औ नंगौ नोंथां बे खायसे लाइफांफोरा ओ हाग्रायाव र'जयि खायसे लाइफांफोरखौ जोङो बिफांफोरखौ जों गायनायबो जायो आरोना। बेनिनो आं नोंथांनो माखासे लाइफांफोरखौ बुंनो सानदों जे गिबियाव आं थुलुसि लाइफांखौ बा बिफांखौ बुंनो सानदों। बे थुुलुसियाबो जोंखौ मा बायदि रोखोम हाबायाव मदद खालामो जे जोंहा ग सोरबा गगा मोननाय बा गुजिनाय जायोबा बेखौ जोङो ओं मा खालामनांगौ बेरे मोदैजों बेखौ सिफ्लेनानैहाय बेनि बिदैखौ लोंनो नांगौ आरोना नोंथां। अब्लासो जोंनियाव बे गगा मोननाया जोंहा खारो। आरो बे थुलुंसिखौ जोङो जोंनि माखासे फुजा होनाय बायदिसिना हाबा हुखायावबो जोङो बेखौ बाहायनाय जायो आरो नोंथां। आरो बे थुलुंसिजों जोंहा मा जायो उदैयाबो साफा जायो आरो नोंथां थुलुंसिनि बिदैखौ लोङोब्ला आरो थुलुंसिया जे जोंनि आखाइयाव जे बौनाय बायदिसिनायाव थै ओंखारनाय बेफोराव बेखौ होयोब्ला बेयो थैखौ थाबथाहोनो हानाय बेहा गुन दं आरो थिग बिदिनो जोंहा बायदि रोखोमनि मैगंफोर दं जेरै जारि मैगं बे जारि मैगंफोराबो जोंनि बिदिनो बेखौ जोङो ओंख्रि संना जायोबा जों बेखौ ओरैनो उदाङैनो मिथिगायाव मोननाय जायो आरो नोंथां बेफोरनिखौ जोङो जायोब्लाथाय जोंनि उदैया साफा जायोआरो आरो थिग बेबायदिनो जोंहा जारिनि जे बिबार जायखौ जों उसुमै होनना बुङो आरोना। बे बिबारखौ जोङो मा जायोब्ला जोंहा हाथाय सानायाबा हाथायाव माखासे बेराम जानायफोरा जोंहा बे जारिनि बिबारखौ जायोब्ला खारलाङो आरो जोंनि खुगायाव माबाफोर सिथरफोर बेरो भिटामिननि आंखालाव जायो। बे भिटामिननि आंखालाव सिथर बेरनायाबो बे जारिखौ जायोबा जोंहा खारो आरोना नोंथां। थिग बेबायदिनो जोंहा दङ पातगाजा बे पाटगाजायाबो मा जोंहा उदैनि बेरामखौ खारहोयो उदै सानायखौ खारहोयो बेजों लोगोसे मा खालामो जोंनि जोंनि जिउ किडनियाव जानाय अन्थाइ बे अन्थाइखौ बेयो खारहोनायाव मदद खालामो आरो। जों बेखौ माबोरै बाहायनांगौ होनोब्ला जों बेखौ जेब्ला फुङाव उदै खालि सिखारो अब्ला बेखौहाय जोङो गिबियावनो बिलाइ बे गांथामबा गांब्रैसो खानानैहाय बेखौ मोजाङै सुनानै जोङो सिफ्लायनांगौ बा देना लानानै बेनि बिदैखौ जोङो लोंनो नांगौ आरोना नोंथां। जोङो बिनि बिजिखौ मा सानफ्रामबो लोंनो नाङा जोङो सप्तासेयाव खेबनै बा खेबथाम बेफोरबायदि बाहायनो नांगौ आरो नोंथां अब्लासो जों बेनि मुलाम्फाखौ मोनो जुदि नोंथाङा बेखौ सानफ्राम बाहायोबा नोंथांनियाव बेखौ मा बेनि उल्था हेंथा खामानि मावनोबो हागौ आरोना नोंथां‌। बेनिखायनो जों बेखौ नांगौ रोखोमै बा बेनि बाहाय आदबखौ मोनथिना लानाया मोजां। बेबायदिनो जोंहा निम बिफां दं निम बिफाङावथ जोंहा गासैबो निम बिफांनि बाहागोआनो जोंनाव खामानि होयो। जेरैहाय निम बिफांनि रोदायाव जोंनाव खामानि होयो बिनि बिलाइ बिनि देन्था बिगुर बे जोंनाव खामानि होजोबो आरो जेरै बुंनो थाङोब्ला बिनि देन्थाया जों बेखौ हाथाय मानजिब्ला जोंनि हाथाइया गोरायैनो थायो होनना जोङो मोनथिनो मोनदों आरो बेजों लोगोसे मा बेनि बिलाइ बेनि बिनि मुं बांसिनानो बेनि बिलाइआ गुन गोनांसिन होनना जों बुंनो हायो। निम बिलाइखौ जोङो मा दै जुदि नोंथांनि मोदोमावहाय माबा मोनसे मानना‌ बायदिसिना बा बिगुरनि बेरामफोर जायोब्ला निम नि बिलाइखौ जोङो माबा दैै गुदुंजों ग्लब ग्लब फुदुंनानै लोगोसे दुगैयोब्ला बेयाव थानाय माखासे दे देहायाव थानाय बिजानु माखाया खारलाङो आरोना नोंथां। जायनि गेजेरजों नोंनि मोदोमाव जानाय माखासे बिगुरनि बेराम बेफोरो खारलाङो। आरो बेजों लोगोसे मा जायो? निम बिलाइखौ सानफ्रोमबो फुङाव जायोब्ला नोंथांनियाव जे सुगार बेराम जानाय बे सुगार बेरामा जानो हाया आरोना नोंथां। आरो बिबदिनो निम बिलाइखौ जोङो ओ थावजों फ्राम फ्राम एवनानै जानायबो जायो आरो माखासे समाव बे निम बिलाइखौ एवनानैहाय बिनि जे बेखौ सिफ्रुना हांगार खालामो। बा बेखौ गुन्द्रा खालामो बे गुन्द्राखौ जोङो गाराय बायदिसिनायाव होयोब्ला बेयो बै गारायनि जिउसाफोरखौ फु गारायखौ थाबैनो राख्रेबहोनाय बा हामहोनायाव गोबां मदद होयो आरोना नोंथां थिग बेबायदिनो जोंहा गोबां रोखोमनि जोंहा गोखा गोखै मैगंफोर दं। जेरैहाय बुंनो थाङोबा थाराय बिदिनो ओ खुंखा दिंखिया बायदिसिना मिजंगनिफ्राय मोननाय बिफां लाइफांफोर दं आरो ना नोंथां बेफोर बिफां लाइफांखौ जोङो संनानै जानाय जायो जायनि गेजेरजों जोंहा जोंनि देहायावबो जानाय माखासे बेराम आजारफोरा जोंहा बेफोर बिफां लाइफांजोंहाय गारलाङो जेरै फुदिना बि बिफाङाबो जोंहा मोदोमनायाव गोबां हेफा हेफाजाब होयो दुब्रि हाग्रा दङो बिदिनो जोंहा बाय थिदि रोखोमनि लाइफांफोरखौ जों मिथिंगानिफ्राय मोननो हायो आरो नोंथां मुलि हारिनि लाइफांफोरखौ। जे नोंथाङा आं नोंथांनिसि जे मुलि हारिनि लाइफांफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायथिनाय बे फोरमायथि बेयो बेसेनोसै नोंथां नोंथाङाबो बेफोरनि सायाव माबाफोर बुंनो सानदों नामा?
औ नोंथां दा नोंथाङा मोजाङैनो फोरमायबाय जेन'बा जोंनि लाइफां हारिनि मुलिया जों मिथिंगायाव मोननाया जों एसे मोजांबा जोङो बेखौ जों गोरलैनो मोननो हायो दा बेबायदिनो जोंनि गेजेराव गो गोदोनि गोदोनिफ्रायनो जेनेबा बेफोरबायदि लाइफां आरिनि मुलिखौ बाहायबोगासिनो। दा बेयाव जोंहा माखासे मोजां आरो माखासे गाज्रिबो दं जों बेखौ बुंनो हायो। मानो होनना बुङोब्ला जोङो
हामो बिदि थेवब्लाबो जोङो नाथाय सोलायबाय ओ मारै होनोबा मानथिनि जों मुलि जोंनि सोलोंथाइनि गेजेरजों गासिबो बिगियाननि गेजेरजों गासिबो सोलांजोबबाय आरो दा नोंगौ थिग जेनबा गोदो गोदोनि समाव जेन'बा जोंना बे लोमजानायफ्राव बा जोङो जोंनि गगा मोननाय बा जोंनि गारामा सानायाव जोङो बेरेमोदै, थुलुसि, हाइजें बेफोरखौ होनानै जोङो फुदुंनानै जेनेबा जों लोङोमोन दा बेनो आथिखालावबो बियो जेन'बा बेबो माबायानो दङ नाथाय एसे सोलायदों आरो मानो होनना बुङोब्ला ओ बे सोलोंथाइ आरो बिगियाननि गेजेरजों ओम जोंनाव गोबां रोखोमनि माखासे आरोंदामिन फैबाय। बा गोबां रोखोमनि मोनसे माखासे आगजुबो फैबाय जायनि गेजेरजों जोङो ओ माखासे मुलिफोरखौ जों बानायनो हायो दा जों मारै बानायो होनबा? जोंनाव जेनेबा जोङो जों आथिखालाव नुनो मोनो बे द खन गलाफोराव खप सिराब होननाय। बे ककसिराबा जाहैबाय जोङो गगा मोननाय आरो गोदना मोसानाय बा गुजुनाय बेयाव बाहायो आरो बेखौ जोङो गोदोनि समनि बायदि जेनेबा बेरेमोदै थुलुसि हाइजें बिदि फुदुंनाय बेखौनो मोनो नाथाय बेयाव माखासे रासायनारि ओम मुलि बा रासायनारि मुवा होदेरो आरो जायनि गेजेरजों जों बेखौ मोनसे लाव लाव महराव मोननो हायो आरो बेयो जोङो गोबाव समनि थाखाय गोबाव समसिम बाहायनो थाखाय बेयाव माखासे रासायनारि मुवा होदेरनाय जायो दा जोङो बेखौ लोङोब्ला जोंना गवा मोननाय बा गारामा सानाय बे ओ बेफोर हामगोन बे थिग नाथाय ओम बेखौ जोङो बाहायबाय थायोब्ला जोंनाव माखासे जोंनि देहायाव फिनजाथाइनि गेजेरजों जोंनाव नाङै माखासे। रासायनारि मुलिफोरा हाबलांनानै जोंनि राहाखौ उसुख खालामनो हागौ आरो। दा बेफोरो ओम जोंनि थाखाय मोजां नङा। मानो होनना बुङोब्ला जोङो बांद्राय मुलिफोरखौ जों लोंबाय थायोब्ला जोङो देहा सिङाव खंफ्ला जालाङो। दा बिदिल' नङा ओम आथिखालाव नाथाय ओ माखासे जोंना दावगानायखौ जों नुनो मोनदों बुंनो थाङोब्ला जेरै ओ जोङो एक्सरे खालामनाय सन'ग्राफि खालामनाय बेफोरखौ होननो हायो। जेरै जोङो जोंनाव जोंनि जोंथ' मानसिफ्रा जेनेबा जों माबाफोर जानानै माबाफोर एक्सिडेन्टफोर जानानै बा जाब्रबथाय जानानै जोंनि जोंनि मोदोम सिङाव जेनेबा खामि हारायानो बायबाय दा जों बबे खनायाव खामि हाराया बायदों मोनबेसे बायदों बेफोरखौ जोङो आजिखालि एक्सरे खालामनानै जोङो नुनो हायो आरो दा बेफोर मोनसे जोबोद। ओ जौगानाय मोनसे जोंनि देहा फाहामसालिनि मोनसे जौगाथाय आगजु आरो बेल' नङा जेनेबा जोंनाव जोंनाव मानसिफोरनाव आथिखालि मा मा जागासिनो जोंनाव अन्थाइफोर जायो बे अन्थाइफोर जोङो ओ ओम सन'ग्राफिफोर खालामनायनि गेजेरजों जों नुनो मोनबोगासिनो आरो। आरो दा जोंनाव बेसे गिदिर अन्थाइ जादों बबे खनायाव जादों। ओ बेयावनो जोङो सन'ग्राफि खालामनायनि गेजेरजों जों नुनो मोनो। दा बेल' नङा आरो जोंनाव मोन दंबावो मोनसेल' नङा अनेक रोखोमनि दं जेरै ओ आ जोंनाव जोङो बे अन्थाइफोरखौ जोङो जोंनि उदै सिङाव जोङो पाइपफोर पाइपजों पाइपजों जोङो माबा मोनसे गावफुग्रा मोनसे माबा हरनानै सोहरनानै जों बेखौ बिजिफोरबायदि जों बे अन्थखौ गोरलै गोरलै थुख्रा थुख्र ख्रा गावफ्रुहरनोबो हायो आरो दा बेफोर मोनसे जोबोद जौगानाय बेफोर गासिबो सोलोंथाइ आरो। जोंनि बिगियाननि गेजेरजों जाजोबदों आरो बुंनो थाङोब्ला जोङो इयुनाव। ओ दा बेफोरबायदिया आरोबाव ओंखारबावगोन जों बेखौ बुंनो हायो मानो होनना बुङोब्ला जों सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे जे जोंनि गेजेराव मेलेमजिबि मेलेमजिबि सुबुंफोराबो बांगासिनो जायनि थाखाय जोंनि आथिखालनि देहा फाहामसालियाव जोङो गोबां रोखोमनि बेफोरबादि माबाखौ नुनो मोनदों आरो थिग जेन'बा जोङो बेयाव गोबां रोखोमनि रां गारनांगौ जायो। नाथाय गोदोनि दिनाव मामोन जेनबा जोङो माबाफोर आथिंफोर बायदोंबा जोंना जोंहा आथिं आखाइफोर बायदोंबा जों बेफोरखौ बिदि एक्सरे खालामनाय माबा खालामनाय बिदि गैयामोन। जोंनाव माखासे अजाफोर बायदि दंमोन आरोना मानसियानो बिसोरबो मा खालामो बिसोरो जेनेबा मोदोमखौ दांनानै बबे खनायाव बायदों बे बिथांमोनहा थाल मोनो आरो आथिखालिबो दं बेफोरो। बिसोरो एकदमबारे देहाफोरखौ माबाखौ आखाइफोरखौ बोखेनानै बेयाव माखासे माखासे जेनबा मिथिंगानि मोननाय मुलिफोर हालदै दावदै बेफोरजों माबा मोनसे मुलि बानायनानै माबा बेखौ जोङो आखायाव ओ माबानानै प्लास्टार फुननानै प्लास्टार खाथेनानै होयोमोन आरो। दा बेजोंबो हामोमोन जेन'बा जोङो औवाफोरजों सेरेनफोर होना होयोमोन। दा बेजोंबो हामोमोन आरो नाथाय बियो मोनसे गोलाव सम लायो आरो। दा बिदिनो ओ जोंना इयुनाव बेफोर गासिबो सोलायलांबाय थागोन आरो गोदान गोदान आगजु जों देहा फाहामसालियाव जों नुनो मोनगोन होननानै आं सानो आरो। दा नोंथां ओ जोंहा समाबो जाबाय ओ नोंथाङाबो आंनो फोरमायनाय आंबो नोंथांनो फोरमायबाय। एसेयाव गोजोननाय थाबाय आरो नोंथां। अब्ला औ जों उननि समाव लोगो मोनबाव गोनना नोंथां।
औ नोंथां इयुननि समाव लोगो मोनोबा बि बेबायदिनो सावरायफिननोसै आरोना दे अब्ला नोंथां गोजोननाय थाबाय एसेनोसै।
अ दे नोंथां।